हेल' औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ दङ
ओ अब्लाज अब्ला नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओ अब्ला आङो नोंथांनाव मोनसे सो कुइसन सोंनोसै आरो
औ औ दे सों
नोंथांमोननि न'खराव एबा नोंथांमोननि गामियावहाय ओ साम' सबाय ओंख्रिखौ माबायदि जायो आरो आरो मा माजों संनाय संनानै
औ औ साम'जों साम'जों सबायजोंखौ आरो ना नोंथां?
ओ
औ जोंनाथ' साम'जों सबाय संनोबाथ' जोंना गिबियावनो जोंनिया सबय सबायाइनि फारसे फैग्रोनोसै आङो
औ
जोंनिया सबायखौ बिदिनो जों सबायखौ मोननो थाखायथ' जोङो सबायखौ फोग्रोनांगोन ना बेगरनिफायनो फिफां जाखायो नालाय
औ नंगौ
औ औ बे-बेखौ फोनानै जेब्ला बियो रागोन ना अब्ला जोङो बेखौ न'आव फुना लाबोनानै बेखौ बुरसिनाय बुरसिनाय जायो आरो बुरसिनाय नङाबा माहारा होनाय जायो आरो सोरबा सोरबा बुरसियो इदिनो सोरबा सोरबा माराबो होयो आरो बिदिखौ नुनो मोन्दों आरो जोङो ओमफाय बिदिनो बिनि बि ख'बा आलदा जासिगोन सबाय-सबाय बेग'रा आलदा जासिगोन आरो आरो बिनि बिनि बिखबखौबो ओरैनो गारा आरो बिनि बि खबखौबो खारै जायो होननाय खोनादों आरो जोङो ओमफायो जोङो सबाय बेग'रखौ लाबोनानै दिनो एसे बेग'रा आलदा जाखाबाय नालाय फोरानस्रोननानै बेखौहाय जोङो बिदिनो नोङो सारायावहाय एसे एवस्रोदो एवस्रोनानै हुख्रेमदो ख्रेमस्रोनानै लादो सबायखौ ओमफाय बिनि उनाव बहाय जोङो इदिनो दै बिदिनो रुनानै लानांगौ आरो दैयावहाय दै होनानै रुना लानांगौ खुकाराव नङाबा सारयाव रुयो आरो सोरबा सोरबा खुकाराव रुनायखौ नुयो आरो सोरबा सोरबा सारायाव रुनायखौ नुयो आरो ओ‌ ओमफाय औ बिनि उनावथ' जोंनिया सबाय ओंख्रियावथ' खारै होनाय जायो नालाय नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ औ खारैहोयो बे खारैखौ जोंनिया अबेनिफ्राय मोनो होमबा जोङो थालिर बिफां दंना जोंनिया औ थालिर फिफां थालिर आथिया फिफाङा बिनि मादानिफ्राय जोङो मादानिफ्राय नङाबा थालिर फिफां बिगुरा बेखौ जोङो फिसा फिसा दानना लानानै औ बेखौ फिसा फिसा दानना लानानै जोङो सान्दुङाव साफानो गोरान फोराननानै जेब्ला बियो रानगोन ना अब्ला जोङो सावनानै हांगार खालामनानै बिनि हा बिनि हाथ'फ्लाया खारै जायो आरो बेखौ दैजों फिस्रो फिस्रो लादु खालामनानै खारै खालामो ओमफाय बेखौ सबाइ ओंख्रियाव होयो आरो ओ ओमफायो इदिनो ओ सबाया गोदौबाय थाबा ओरैजाय जों साम'नि फालायाव फैलायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ
ओ साबुजों सबायजों संगोन नालाय ओमफायशय सामु-साम'नि बेलायाव फैबा जोङो साम'खौथ' जोङो इदिनो न'नि हाखरफ्रावहाय दैमाफ्रावहाय दंग'फ्रावहाय मोनोना। नोंथाङा नोंथांमोनथिंबो मोनो जानांगौ उम ओफाय औ साम'आबोथ' गोबां रोखोमनि दं नोंथाङाबोथ' मिथिखागो जानांगौ
औ जेरै साम' गुसुं साम' गोलाव साम' लादाय होननाय दं आरो ओमफाय बेखौ जोङो दैमाफोरनिफाय खन्ना लाबोनानै हाय दै सिङावसो थायो नालाय बियो ओमफायो औ लाबोनानै बेखौ जोङो बे साम'नि दा खोनखौ बोखानानै जेब्ला बे साम'नि दाखोनखौ बोखागोन ना अब्ला जोङो बिनि लान्जायखौबो दानस'गोन आरो मानोना बेहाय बियो दैयाव थायो नालाय बिनि सिङाव लेथ्रा थायो ओमफाय औ ओमफाय दैयाव दैयाव सोमना दोनो आरो साम'खौ। बिदिनो थिन घन्टा सारि घन्टासो सोमो सोरबा सोरबा हरसे सोमना दोनो आरो ओमफ्रायो जेब्ला बेनिफ्राय लेथ्राया गसिगोन अब्ला जोङो आरो बिनि खलथाखौ साफा खालामनो थाखाय बिदिनो नारें नङाबा खोरदैफोरजों साफा हुनानै बिदिनो जेखाइ नङाबा मनाफ्रावहाय सोनानै फुनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ बिदिनो सबाइ जोङो साम'आ जाबाय नालाय साम'आ साफा जाबाय नालाय साम'खौ जोङो
बिदिनो एवना लासिगोन एसे एवना लानानै जै गोदौबाय थानाय सबायखौ होसिगोन आरो। बिदिनो साम'जों सबायजों जायो आरो सबायखौथ' साम'जोंबो जाया गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरजों जायो जेरै बेदरफोर नाफोर बेफोरजोंबो जायो आरो नोंथां नोंथाङा औ नोंथाङा सबाइखौ मा माजों जानानै गोथाव मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओम सबायखौथ' आङो ओरैनो गोजाबाबो गोथाव मोनखायो ओ अब्लाबो साम'खौ आङो बांसिन औ अमा बेदरजों गोथावसिन मोनो आरो।
औ अमाजों साम'जोंखौ?
औ बेनिफ्राय ओ लकेल दाउ बिसोर मोननैजोंहाय गोथावसिन मोनो। साम'जोंबो जायो आरो अब्लाबो आङो ओ गाव गाबागाव माने मोनसे थायोना जेनेबा
औ औ जानाय औ गबागावनि ओम गावबा-गावनि गोसो बायदि
औ औ जोंनियावथ' थ' जायो बिदिनो साम'खौहाय ओ ना ओ सरि माबा सबाइखौहाय जोंथिंनाय सबाइखौहाय बांसिनानो ओ खारै जायो आरो खारैजों सं संनाय जायो ओ बेदर अमा बेदर दाउ बेदर बेदर बिनिफ्राय ना ना गोथां ना गोरान आरो साम' बे बेफोरजों संनाय जायो आरो ओ ओ अमा बेदरजों संनायाथ' जोंना ओम खारैसो संखायो नालाय
औ
औ ओ जोंहा फार्स्टआवनो सबायखौहाय अ एवनानैहाय हुख्रेमना लाग्रोयो गि गिबियावनो बिनिफ्राय दसे दैयाव सोमना दोनो बिनि उनावहाय बोखांनानै सुखांनानैहाय जेब्ला ओ सा माबाखौ सबायखौहाय कुकार एबा सारायावहाय खारै एसे होनानै रुग्रोना लायो आरो जेब्ला साम सबाया रुयो अब्ला ओ खांनानै दोनो बिनिफ्राय गुबुन फारसेथिंहाय नोङो दाउ नङाबा बेदर खो जाया मोनसेखौ जोंओ सु ज थावजों बानलु स संख्रि पियास होनानै एवग्रोनानै लानाय जायो आरो बेनि उनावहाय एवखांनायनि उनावहाय बै रुनानै लानाय सबाइ ओंख्रिखौ फिन जोङो ओ गुबुन मोनसे ओ साराय एबा कुकारावहाय संफिननाय जायो बिनि उनावहाय जोङो एवफ्रामनानै लानाय उम बेदर एबा दाउ बेदर एबा अमा बेदरखौ होनाय जायो आरो
उ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो
औ आरो स साम'फोरजों संबाबो बिदि बिदिनो नोंथाङा दहाय जाबायदि बुंलांदों ओ सबाइ संनो थाखायथ सबाइखौ जोङो मोनफ्रोमबो बेदर एबा ना एबा साम'जों सं संआ स संबा बो माने गिबियावनो जों सबाइखौ रुग्रोला रुग्रोना लाखाथारनांगोन आ ला से बे सबाइ ओंख्रि जागोन नालाय औ बिदिनो स सु साम'जों संबाबो साम'जों संबाबो सामावखौहाय नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों बिदिनो ओ हाथाय एबा बाजार एबा हा नखरनिफ्राय खनना लाबोनानै सोमना दोनो बिनि उनावहाय दाखोन खिथु बेखौहाय दानस'नानैहाय ओ ओ नारें ए बा मैथाफोरजों रुनाय जायो बिनि उनावहाय ओ बिदिनो ओ संग्राय एबा ओ जेखायफ्रावहाय दोननानै मोजां सुयो बेनि उनावहाय जोङो थावजों एसे एव एवो आरो जेनेबा नांगौखिनि एवनांगौ बेखौ एवना लायो बिनिफ्राय बै रुनानै लानाय सबायावहाय साम'खौ होनाय जायो आरो
औ आं आं थ नोंथां नुनायावहाय अबेबा बबेबा जायगाय़ाव हाय साम ओ स नंआ सरि ओ सबाय गबायखौ हुख्रेबालासिनो बिदिनो गथायैनो कुकारफ्रावहाय रुनाय नुदों आरो नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदिनो जायो नामा बिदिनो डाइरेक्ट हुख्रेमालासिनो औ
आं दिनैसिम नुफेराखै नोंथाङा आरो मोनजाफेराखैबो आरो बिदि हुख्रेमै सबायखौ
औ औ आं अबेबा बबेबा जायगायाव नुदों आरो इदिनो सबबायखौ हुख्रेमा लासिनो हुख्रेमनानै लाया लासेनो नो बिदिनो डाइरेक्टनो े सोमना दोन्ना दुइ घन्टा थिन घन्टा सोमना दोन्नानै कुकार आवहाय रुनाय बेखौ नुदों आरो आङो
ओ अब्ला नोंथाङा मोनजाफेरबाय नामा बिदि गथायै संनाय बुख्रेमालासिनो संनाय सबायखौ
औ मोनजाखांबाय आङो औ बेनि सवादआ एसे एसे बेलेग जायो जोंनिया बै एवफ्रामनानै जिखिनि एवफ्रामनानै जोंनिया सारायाव एसे एवफ्रामनानै हुख्रि मोना बिनि स्वादा बेलेग जायो आरो आरो डायरेक्ट बेफोरबायदि जोङो कुकारावहाय रुखानाया एसे बेलेग जायो आरो जोंनिया सारायावहाय एवफ्रामनानै हुख्रेमनाया गोथावसिन मोनो आरो सवाद गोनांसिन मोनो औ कुकारावहाय रुनायखौ बिदि डाइरेक्ट रुखानायफोरखौ हुख्रेमालासिनो रुखानायफोरखौ जों बारा गोथाव मोनजानाय मोना आरो
औ माने ओ बे एवफ्रामनाय सारायाव एवफ्रामनाय सबाइखौहाय माने ओंख्रियावहाय मोदोमनाय मोनो आरो माने गोथावसिन
औ औ औ आरो गंगार दुन्दिया आरो बै दुन्दिया ओंखारोना बेफोरबायदिखौ होफाबाथ गोथावसिन मोन मोदोमबावो आरो सबाइ ओंख्रियाव
औ नंगौ
औ
औ होमबाथ नोंथां जोंना टाइमाबो जाना फैबाय औ। औ।
ओ आंङो सबाय ओंख्रिखौहाय माने जिदिनखालि सङो बे बेनि नेक्स्ट दिनावसो बांसिन गोथावसिन खौ मोनो आरो माने हर बासि दोननानै जानायखौहाय।
औ थान्दा जाबा होमबाथ नों थां जोंना थाइमाबो जाना फैबाय।
औ नंगौ नोंथां।
औ होमबा नोंथांजों आं सामजों सबाइजों माखासे मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनो मोननानै रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय मोनबाय। अब्ला जों दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ दोनथ जासिगोन दे नोंंथां।